औ नोंथां औ औ खोनादों औ।
औ होमबा नोंथाङा दसे सम होनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां हागोन।
अब्ला जों बिदिब्ला मोनसे आयदा लानानै दसे सम लायरायनोसै होमबा नोंथां।
नोंगौ नोंगौ
बिदिब्ला माने आं नोंथांनाव सोंनो सानो आरो जे माने नोंथांनि नोंथांमोननिथिंजायहाय बा नोंथांमोननि साइडआवहाय जे माने दानि देरफुनाय सेंग्राफोर बा मानो दानि लाइमोनफोरनि ओ फारसे माने दाय-दानि लाइमोनफोरा बा ओ सिगांनि लाइमोनफोरनि साननाय आरो दानि लाइमोनफोरनि साननाय बा दानि लाइमोन फोरा मा खालामनाय आरो सिगांनि लाइमोनफोरनि साननायफोरखौहाय। माबायदि जौगानायखौ नुबोदों आथिखालाव नोंथांमोननिथिंजायनि माने माखासे ओ लाइमोनफोरा माबायदि जौगाबोदों? ना बोरै माने बिनि सायावहाय एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ माने लाइमोन सेंग्राफ्रा माबोरै जौगाबोदों आरो ना?
औ औ औ माने सिगांनिफाय आरो नै दानि आथिखालनि जुगाव।
आथिखालसिम आरो माने औ सिगां माब्रैमोन दायो आथिखालाव माब्रै माय लाइमोन सेंग्रा सिख्ला फ्रा माब्रै दं आरो मा माबि सोलायनाय खौ नुनो मोनदों आरो बेबायदिना। औ दा बुंनो थाङोब्ला जों गोदो गोदायनि आं खोथाखौ एसे बुंनोसै गोदो गोदाय माने जोंनि जाय मिथिं बा बिगियानारि बा गोनोखोआरि जाय जिरादफोर बेफोरबो बां सिनै जोंहा दावगायाखैमोन नालाय एसे गोदो। ओ बेखायनो औ आं सानो बा आं नुयोमोन जे गोदो गोदाय गासैबो माने जोंहा सेंग्रा सिख्लाफोर जों ज'हैनो जोङो ओ गामिफ्राव जोङो माने इदि रायज्लायो बा सावरायलायो मेल मिथिं खुंलायो। बा जोंहा फोरबोफोर फैबा जों मोसानाय मुसुरनायफोरखौ जों बांसिन नुयोमोन। आरो बेबायदिनो गथ'फोरनिफ्राय लानानै इसे गिदिरसिम आरो जोङो गेलेनायफोर। हमना ला जोंहा जेरै जोलुर गेलेनायखोनो होन क्रिकेट गेलेनायखौनो होन बेफोरबादि गेलेनाय खौ जों गोबां नुयोमोन आरो गोदो। औ आथिखालावहा जों नुनो मोनो माने एसे खमायदों आरो बेफोरो गेलेयो दाबो। दाबो गेलेयो बा दाबो मोसानाय मुसुरनाया दं। बा जोंङा ज'है सावरायलायनाय दं। माने मिला मिलायनायहाय गोरोबलायनानै थानायफोर बेफोरबायदियाव गोबां दं। नाथाय एसेबाबो खम नुनो मोनो आरोना मानोना आथिखालाव जों बांसिन बिदिनो माने गावबा गाव खामानियावहा जों मुखुब जानानै थायो जेरै खामानि होनोब्ला गावब गाव आरो जेरै फरायनायखौनो होन आरो जोंहा फरायनायबो जोंहा सोलोंथाइ बिथिंफ्राबो एसे दावगाबोबाय नालाय एसे गासैबो जोंहा माने फरायनायफ्राव गोसो होयो आरो बांसिन आरो गेलेनायावबो गोसो गोसो होयो मोजां मोजां गेलेनाय दङ जोंहा जोंनि देहानि मोजांनि थाखाय आरो बेबायदिनो आरो माखासेफ्रा जोंहा मबाइल फनफोरावबा अनलाइन खामानिफ्राव बांसिनै मुखुब जानायखौ जों नुनो मोनो आरो बेबायदि एसे एसे सोलायदों आरोना। आरो बेबायदिनो दावगादों होनोब्ला माने जोंहा बेखौनो आरो जों बुंनो हायो जे सोलोंथाइ बिथिङाव जों दावगादों आरो। गोदो गोदाय जों आं बिदिन्थि बायदिहै बुङोब्ला आङो माने जोंनि गामिफोरावनो गोबां खम दंमोन आरोना जोंहा बे फरायनाय सुबुंफोरा माने गिदिर थाखोआव फरायनाय जेरै नोंथां ओ जोंनि बे बि ए पास जानाय बा ग्रेजुवेसन जानायफ जोबोद खम दंमोन आरो गामिफोरावहा बेबायदि खौ जों नुयोमोन आरो गोदो मानोना गोदो जोंहा सोलोंथाइ बिथिङा एफ्राराब मोजां मोनो नङामोन बा बेबायदिसो माने जोंहा बुंनाय जायो फेसिलिटिस होनना बुंनाय जायो बेबायाददि मोनामोन नालाय जोंहा फरायसालि बेब मोजां नङामोन जोंहा फोरोंगुरुफोरनि खम बा जों बिजाबफोरखौबो मोननाय जायामोन एसे हान्था मेलानि राहा फनो थाखायबो मोननाय जायामोन आरो बेफोरबायदिनि थाखायनो जोंहा एसे खममोन आरो फरायनो आरो सुबुं अनजिाबो एसे खममोन बुंनो थाङोब्ला औ नाथाय आथिखालाव जों नुनो मोनो माने नोंथाङा गोरोन्थि जानाय नङा आरोोना जेरै न'खर न'खर माने सासे सासे एसे ग्रेजुवेसन खालामनाय दं होनब्लाबो नोंथाङा गोरोन्थि जानाय नङा आरो बुंबा मानिया दा औ औ नंगौ दा बेबायदिखौ नुयो आरो ना जोङो आरो जों नुनो मोनोमोन जोंहा बिगियाननि जाय जोंहा आयदा दं बिगियानारि फरायनाय औ बे माने जेब्ला मेट्रिक पास जाखांनायनि उनावनो बिगियान बा समाज बिगियान बेफोरबायाददि लायो ना हबा कमार्स आर्टस साइन्स बि लायोना थ' बिनो बिगियान आयदायाव फरायनायखौ जों जोबोद खम नुनो मोनो मोनोमोन आरोना गोदो सासे सानैल' नु नुयोमोन आरो ओनसोलावल'सो बिदि नुयोमोन आरोना जोङो गामिखौ होनबाव फें माने ओं ओंसो ओनसोलावल'सो सासे सानै साफा सानैल' थायोमोन आरो बेबायदि फरायनाया नाथाय दायो जों गोबां नुनो मोनोसै बेबायदि आरो बेबायदिनो डाक्टार इन्जिनियार फरायनायफोरबो गोबां दं आरो आथिखालावहा दा बेबायदिखौ जों नुनो मोन्दों। आरो बेफोरनो दावगादो होनजायो आरोना, नाथाय एसे माने ओ जों गावबा गाव माने एसे खमायलायनाय गोरोबलायनाय फ्रा एसे खमायदोंबो होनजायो आरो आङो औ बेबायदिनो आरो औ। दा नोंथाङा मा बुङो बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायदो बिदिबा।
औ औ औ बेनो आरो माने जोंना गोरोबलायनाया एसे खमायदों बेथ' राइट न ज बे सैथो खोथा जिथु माने जों गामिफ्रावहाय जोंना मिलायलायनानै थायोमोन नङा होमबा
नंगौ
जों माने गामियाव म माखासे हाल साल बा सोंनाय नोंथाङा बै दं नोंथाङा माने माबोरै सोलिदों आरो नोंथांनि खबरा माबायदि माने बेफोरखौ माने खम नुनाय जाबाय आरो ना आथिखालावहाय माने बेबायदिनो जोंना जौगादों होनोब्लाथ' जोंना ओ मानेबा सोलोंथाइनि मामायावहाय एसे बांसिन जौगादों
जिहेथु आथिखालनि ओ मानो आथिखालनि जोंनि लाइमोनफोरा मानो मोनसे नङा मोन जिउ खुंनो थाखाय गासिबो मोनसे नङा मोनसे हाब बुंनानै बा मोनसे नङा मोनसे सोलोंथाइ लालांगासिनो बा जोंना सोलोंथाइनि फारसे दावबायलांगासिनो जिहेथु सिगांनि समावहाय जों माने ओ मा होनो बे सोलोंथाइनि फारसे बारा गामियारि सुबुंनि सु गामियारि मानसिफ्रा माने सोलोंथाइनि फारसे बारा गोसो होआमोन नङा होमबा? बा सोलोंथि फारसे बिमा बिफाफ्राबो सिगाङाव एसां मानानि माने गोसो जानानै बा फोरोंनाय बा गोसो जानानै थिननाय बा गथ'नि सायावहाय माने खरसा खालामनायफोरखौहाय माने खम नुयो नङा होमबा जिहेतु सिगांनि समावहाय जोंना गामिनि आवनो फरायहोयोमोन
औ।
आथिखालावहाय माने गथ'खौ फोरोंनो थाखायहाय माने बा माने गिदिर गिदिर बा माखासे मोजां स्कुलफ्रावहाय दोनहरनाय हस्टेल दोनहरनाय बेफोरबायदि माने फैसा फोर गारनायफोरखौहाय खरसा खालामनायखौहाय माने सोलोंथाइनि माबायावहाय नुनो मोनदों आरो दा आथिखालावहाय
नंगौ नंगौ
जिहेतु लाइमोनफोर होनोब्ला जोंना दानि लाइमोनफोरा माने समजों लोगोसे माखासे गासिबो गावबा गावनि इनकाम जितु खामानि बेफोरखौहाय माने खालामलांनायखौ नुदों आरो माने सिगांनि समाव बुंनो थाङोब्ला सिगांनिफ्राय जेसेबांसिम नुबोदों माने माखासे सिगां माने मा जायोमोन जोंना माने मोनसेल' साननाय थायोमोन जे सिगांनि लाइमोनफोरा बांसिनानो माने खायफाया माने गोबां खममोन आरो बि बिदौ जौगानायनि लामायावहाय माने जोंना बांसिन थायोमोन मा होनो ओ एसे फरायबाय, बिनिफ्राय ओ हा हु दङ खेथि बारि खालामबाय बिदिनो जालांनाय बांसिन साननाय थायोमोन माने आंनि नोजोराव आरो। सिगांनि समावहाय खिन्थु आथिखालावहाय ओ खस्थ' खालामनो हाला होननानै माने मिथिखाबाय माने माखासे लाइमोन फोर आरो बांसिनानो जिहेतु माने जोंना माने खेथिनि सायावहाय साननायखौहाय माने बांसिनफ्राय्र खम नुलांनायखौ मोन आरो आथिखालावहाय माने खेथि बारि खालाम खस्थ खस्थ' खालामनाय बेफोरबायदिखौहाय माने खम नुलांनायखौ मोनदों आरो बा सोलोंथाइ लादों सोरबाया फालांगियारियाव हाबदों नङा होमबा जिथु मोनफा मोनफा गासैबो माने सबबो ननो मोनफ मोनफा मोनफा बिबान लादों जिहेथु सोरबाया फालांगि खालामदों माने बेलेगाव बेलेग सोरखौबा नुनानैहाय बा सोलोंनाय जिहेथु फालांगियारि जोंनाथ' बर' होनोब्ला जों फालांगियारि माबायावहाय जोंना ओ रोंगौथि गैया नङा होमबा?
नंगौ नंगौ।
जोंनि आइ बाबा मोनखौनो होन जेनेबा जोंनि गामियारि नो होन जिहेथु जोंना फालांगारि फालांगिरि खालामनायनि माने माबा गैया जहेथु रोंगौथि गैया जोंनि लाइमोनफोरा दा मानो ओ दावबायनायनि गेजेरजों बा बेलेग गुबुनखौ नुनानैहाय सोलोंनानै जों जोंनि दा लाइमोनफोरा माखासे गलाफोर होनो रोंदों नङा होमबा गिदिर गिदिर जोंना रेस्टुरेन्टफोर खुलिनो रोंदों माखासे हटेलफोर खुलिनो रोंदों दाब दाब जायगायाव थांनानैहाय माखासे माने बेफोरबायाददि फालांगियारि माबायावबो आं बांसिन माने जौगानायखौ नुनो मोनदों आरो जोंनि आथिखालनि बर'फोरखौहाय माखासे गोबां आरो सोलोंथाइनि सायाव होनोब्लाथ' गोबां नोंथाङा जेरै बुंलांबाय बिदिनो सिगांनि समावहाय मा जायोमोन ओ साइन्सआव फरायनाय होनोब्ला माने सबबो एसेबाबो माने मान सनमान नङा होमबा नै बिथाङा जोंना साइन्सआव फरायदों बा इन्जिनियारिं फरायो हबा माने गोबां माने बिराद गिदिर माने मोनसे माबायावहाय बिबान लादों बा मोनसे माबा बेयावहाय माने सोलोंथाइ लागासिनो माने बेबायाददि साननाय फैयोमोन आरो दा माने आथिखालावहाय माने साइन्साव लादों होनोब्लाबो माने नरमेलसै आरो माने थिंकिंव माने साननायावहाय साननायावहाय माने नर्मेल फिसि आरो माने सिगांनि समावहाय साइन्स लादों होनोबा माने अ माने एसेबाबो माने गिदिर माने बेफोरबायाददि साननाय फैयोमोन आरो जिहेथु आरो
माने अनजिमायाबो बांबाय नालाय औ माने फरायग्रा अनजिमायाबो बांबायना नखर न'खर न'खर थाहैबाय नालाय गासिबो एखे जाबाय आरो आथििखालाव आरो नुवारदों नुदोंबो दे बियो जों नोंथां बिगियान लाना फरायदों बियो आर्टस लाना फरायदों बियो कमार्स लाना फरायदों बिदि खोथा नङा माने बेयो मोनसे मोनसे दानिया मोनसे बियो डिग्रिल' जाहैबाय बेखौ साननोसै आरो बे सिगांनिफ्रायनो डिग्रिल'खा माने बेनो जे साइन्स लानाव फरायबा बांसिन माबा मोनगोन साख्रि मोनगोन मा मोनगोन गियान मोनगोन बे खोथा नङा गासैबो एखे आरो ना थौ औ बेखौनो जों बुंजायो आरो द नोंथाङा जों सोलायबोनाय होनदोंोबा बेफोरनो आरो सिगाङावबो दंमोन जोंहा जेरै नोंथां जोंनि गामिफ्राव जों नुनो मोनोमोन आर ना गोदो जोंहा सेंग्रा सिख्लाफ्रानो जों जेब्ला हाबा खाजोब जायो गासैबो बिथांमोनखौनो खामानि मावनायखौ नुयोमोन जों जेरै हाबानि केन्देल बानायनायखौनो होन ओंखाम राननाय ओंखाम संनाय जिखुनु आरो औ नाथाय आथिखालाव एसे खम नुनो मोनो आर ना मावो मावनाया आथिखालावबो नाथाय बहुत जोबोद खम जाबाय आरो ना बेबादिखौ जों नुनो मोनो आरोना औ औ औ नंगौ
गामियाव आथिखालाव मा होनो जोंना हाबाफोर जायोबा सिगांनि समावहाय हाबाफोर जायोबा मा जायोमोन
अ उमुगनि न'खराव हाबा दङ माने जों खामानि मावहैनांगौ बे मोनसे साननाय फैयोमोन नङा होमबा
औ नंगौ नंगौ
ओ आथिखालाव मा माने हाबा दं होनोब्ला जों माने ओ दसे नुजाहैनांगौ नैबे बे मोनसे फैयो आरो दानि आथिखालनि मानसिनि माने साननायावहाय आरो ओ दसे माने उमुग न'खराव हाबा दङ बेवहाय दसे थांनांगौ नुजानानै फैनांगौ माने सिगांनि समावहाय औ उमुखनाव हाबा दङ माने खामानि मावनो थांथारनांगोन नै बेफोरबायदि माने मोनसे माबा थायोमोन आरो दा बेफोरबायदिखौ सोलायबोनायखौ नुदों आरो अब्ला जोंना समाबो जाबाय नङा नोंथां औ औ साव औ दोनथ' औ औ